हेलौ औ
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां।
अ दा मा खालामगासिनो नोंथांआलाय
ओ दङ ओरैनो
अ होनबा नोंथांजों दसे सम मोनसे टपिकनि सायाव सावरायलायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां बुंलाय
अ दा नोंथाङा मोनथिखागौ जानांगौ जोंनि बर' समाजाव गोबां ओ हारिमुफोर दङ दा बैफोर हारिमुफोराव ह हारिमुफोरनि गेजेराव जोंहा मागो दमासियाबो गोलैयो दा बै मागो दमासियाव। जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बा आबै आबौनिफ्रायनो दासिम फिथा सौराय साव फिथा सौराय सावनानै जाबोगासिनो दङ दा बै फिथा सौरायाइफोरा मा मा रोखोमनि थायो आरो बे फिथाखौ माबोरै बानायनाय जायो ओ बिनि सायाव फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना
ओम फिथा होनोबाथ' जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे एंगार हायै आरो मोनसे फोरबोबो गोलैफायो नङा होनबा जेराव जों मागो फोरबोआवहाय जों फिथा जानायखौनो फालिनाय जायो। ओं फिथा होनोबाथ' जों बांसिनानो मायब्राजों बानायनाय बेखौ मिथि थियो नङा होमबा।
औ
ओ बेनि अनगायैबो जोंङो माथा जेरै जोसा परिमल माने गुबुन-गुबुन रोखोमनि माइरंजोंबो बानायनाय जायो बेफोर जाहैबाय ओ जोंङो बेखौ एन्थाब फिथा आरो लावदुम फि दा बे बेखौ बानायनाय जायो।
अम
मायब्रा-मायब्रा फिथाखौथ जोंङो ओ थावनि फिथा आरो नालेंखर फिथा बेफोराव बानायनाय जायो नङा होमबा।
औ औ नंगौ।
मायब्रा औ खोनादों। माइब्राखौथ' माइब्राखौथ' गोदोनि दिनावहाय आबै आबौ समनिफ्रायनो जोंङो उवाल गाहेनाव देना नै जाबोदो नङा होमबा नोंथां औ बे जों लोगोसे दा सम आरो थासारिजों-थासारिनि गेजेरजों जोङो गोदान दोरोङारि मुगायाव ओंखारनाय। मिसिन एबा मिक्सारफोरावहाय देनानै जानायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरो।
औ औ
औ औ जोंङो फिथा देनो होनबोलाथ' जोंङो ओ गोदो गोदाय फिथाखौ देनायनि मोननै रोखोम थायो ओ फिथा जोंङो जेब्ला न'आव उवालावनो देयोब्ला अब्ला देनाय जायो अब्ला जोंङो माय ब्रा माइरंखौ से घन्टा एबा नै घन्टानि थाखाय सोमनानै दोनो नङा होमबा बेनि उनावहाय जोङो सुखांनानै ओ जिबा बा नैजि मिनिटसोसिम सुखांनानै जाहाथे बे माइब्रायाव थानाय दैया राननायनि था खाय दोननाय जायो औ बिनि उनाव हाय उवाल एबा गाहेनावहाय देनाय जायो आरो ओ आरो गुबुन फारसेथिं जोंङो मिसिङाव देनाय होनोब्ला जोङो माइब्राखौ ओ सुवालासिनो गोरानैनो देनानै ओ सुवालासिनो गोरानैनो मिसिङाव लांना देहैनाय जायो नङा होमबा नोंथां। औ आरो नोंथाङा जे बुंदों फिथाखौ मा मा बायदि रोखोमै सावो। फिथाइाथ जोंना गोबां रोखोमनि दङ ओ जोंङो फिथायावहाय जोङो नालेंखर होनानैबो सावनो हायो आरो सिबिं, सिनि आरो मेथाय गुरु बेफोरखौबो होनानै सावनो
नङा होमबा औ ओ जोंङो नालेंखर फिथा नालेंखर फिथा सावनो थाखाय जोंङो गिबियावनो ओ नालेंखरखौ हाथाय एबा बाजारनिफ्राय नङाब्ला न'आव दंङब्ला न'निफ्राय हानग्रोनांगोन नङा होनबा।
औ नंगौ
फ्राय जोंङो नालेंखर खौहाय रुखिनानै लाग्रोनांगोन। रूखिना लानाय नालेंखरखौ जोंङो ओ साराय गुदुंयावहाय जोंङो नालेंखरखौ होनानै एवग्रोनाय जायो लोगोसे नालें खरा एसे खामोब्ला बेवहाय जोंङो सिनि होनानै एवनाय जायो।
औ
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोंङो गुबुन फारसेथिंहाय जोंङो ओ देनानै लानाय उन गुन्दैखौहाय दै लगायनानै बेखौ जोङो ओ लारु बायदि गल गल खालामनानै बेखौ जों रु थि नानाय बायदि दाब्ला खालामनाय जायो।
औ
ओ बि खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों
औ बे नानानै लानाय रुटि बायदि फि था गलावहाय जोङो नालेंखर एवखानायखौ होनानै बेखौ ओ जोख्लोबफिननानै जोङो थावाव सावनाय जायो आरो बेखौ जोंनिथिंजाय गरसि फिथा होननाय जायो नों थांमोननिथिंबा मा होनो आं बेखौथ' मिथिला।
औ औ
आरो एन्थाब फिथा जेनेबा माइब्रानि अनगायैबो जोंहा माथाखौ फिथा बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां
औ ओ जोङो एन्थाब फिथाखौहाय जोङो गिबियावनो देनानै लाखानाय अन गुन्दैखौ थावा एबा साराय गुदुङाव ओ फेनलानानै होनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो सिबिं नङाबा सिनि गुर मेथाइखौ होनानै जोङो मोनसे रुल बायदि जोख्लोबनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोङो बियो बेखौ आं इजिसिन मोनो आरो जेनेबा माइब्राफोरनिख्रुइ बे एन्थाब फिथाया इजिसिन लोगोसे जेन जोंहा मागो फोर्बो होनोबाथ फिथ था जानाया जोंनि नेमखा आरो जोङो मागो फोर्बोनि अनगायैबो पाद्र' मासावहाय आङो ओ बे माथानि गुन्दैखौनो जों मोसौ ओ। खला साख्रि फिथ था जेरै दै दै अन गुन्दै आरो दै लगायनानै हाय खला साफ्रि फिथा सावनाय आं बेखौ नुनो मोनो आरो।
उम
औ लोगोसे जोङो माथानि अन गु गुन्दैखौ जों गोबां रोखोमनि फिथा सावनानै जानो हायो जेरै थालेरनि फिथा आरो ओ आथा आरो मेथाइ गुरु होनानै सावना जानायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि जायगायावहाय ओ फिथाखौ मा मा रोखोमनि सावो आरो बबे बबे बो बा माबायदि फिथा जायो बेखौ नोंथाङा एसे सुंदयै फोरमायना होन हागोन
औ हागोन‌ नोंथां हा दा नोंथां सोंनाय बायदिनो जोंहा गोदो गोदायनिफायनो ओ आजै आजौ समनिफ्रायनो जोंहा फिथ था हावनानै जाबोगासिनो दङ आरो बे फिथा सावनाय नेमखान्थि ओ नेमखान्थिया जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै ओ मावनाय जायो बा सावनाय जायो। दा बैफोर दा बैफोर फिथ थाफोरखौ ओ बैफोर फिथाफोरा गोबां रोखोमनि दङ दहै नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो। ओ गोबां रोखोमनि ना आम। गुबुन गुबुन नामाव दोननाय माखासे फिथाफोर दङ जायफोर बो जोङो माइब्रानिफ्राय मोनो आरो माथानिफ्राय मोनो।
औ।
दा जों बुंनो थाङोब्ला फिथाखौ माबे समाव बांसिन जायो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जोंनिनो मागो दमासि फोर्बो बेवहाय जोंहा ओ दा फोरनिज जानाय एबा सावनाया बेवहाय बांसिनै नुनो मोनो। औ। दा दहाय नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो जोंहा थावनि फिथा बा गोरान फिथा जायखौ जों आ थावनि मोननाय जायजों माइ माइखौ ओ माइब्रा मायरंखौ ओ सो सोमनानै ओ सोमना सोमालासि बिनो गोरानै देनानै दा अन जायो ओरै अनखौ खौनो जोङो थावावहाय ओ सावनाय जायो आरो। बैफोरबायदि बिदिनो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन आदब खायदाजों मावनाय जायो मिनथिजोबा। दा बुंनो थाङोब्ला बे फिथाइयाबो मोनसे जोंनि बर' समाज नि मोनसे ओ एंगार हायि मोनसे आसारखान्थि महरै सोलिबोगासि बिदिनो दिनैसिम। आरो आंनि नुनायाव सोलिलांबाय थागोनखौ नुहुरदों
अ नोंथांमोननि जायगायावहाय ओ माइ ब्रा माइरंखौ फि फिथा जानायनि एबा एबा अन गुन्दै बानायनायनि अनगायैबो ओ माबाफोर ओ आदब। खायदाजों एवनानै एबा ओ बानायनानै जा जानायखौ
अ दा नोंथां सोंनाय बायदिनो माइब्रा माइरंख खौ अन देनायनि अनगायै अन देनायनि अन देनानै बा लारु सावनानै जानायनि अनगायैबो गुबुन माखासे ओ आदब खायदाजों सावना जानायनि बागै दा नोंगौ जायो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो दा जोङो जेराव जों जेब्ला बैसागनि फार्स्ट थारिख जेराव जों मोसौ थुखैनाय मोसौनि बैसागु होनानै जों फालियो दा बै बै समावबो जोङो बे मोसौ थुखैनायाव जोंहा माइरं सौराइ एवनायबो होननाय बुंनाय जायो बेखौ जाय जों स एवनायखौ जोंबो जायो जों जायो फोर एवनानै आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा माइब्रा माइरंखौ फार्स्टआव साफा सुखांनायनि उनाव दसे सम दैयाव सोमनानै दोनो। औ दसे दैया सोमना दोनखांनायनि उनाव जेब्ला माइरङा रुयो अब्ला रुइखांनायनि उनाव बेखौ जोङो साराय बा माबा मोनसे आइजेेङाव जोङो ओ अदाबाव बा अराव जिखुनु। गुदुं अरावहाय जोङो सारायखौ जानो आरो बेखौ सारायाव एवना लानाय जायो आरो संख्रि होनानै बेबायदि बिदिनो लाद्रा लाद्रा खालामनानै जों जानाय जायो बेखौ जों दाखुराना माबो होननाय जायो
औ
औ
अब्ला नोंथांनिफ्राय नोंथांमोननि जायगा एबा ओनसोलाव फिथाखौ माबायदि सावो आरो मा मा फिथा बानायो आरो लोगोसे अन गुन्दैनि अनगायैबो माइब्रा माइरंखौ माबायदि रो खोमै सावनानै जायो बेखौ मिथिनानै नोंथांनि फ्राय गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
बेयावनो दोनथ'नोसै खोमा नोंथां
औ दे दे दे जागोन नोंथां